खोनादों ना?
औ खोनाबाय नोंथां खोनादों।
दे गोजोन फुंलि फंबाय बे समाव नोंखौ लोगो मोननो हानायखाय बर्थमान माबायदि दोङो?
औ नों नो मोजाङैनो दङ नोंथां
ओमफ्राय जानाय लोंनाय जाबाय ना?
औ जानाय लोंनायाथ' जाखांबाय नोंथां नोंथां अब्ला खौरांफोरा बोरैहाय?
बर्थ'मान थिगानो दबो दोङो आंबो बुहुत मोजां मानो होनबा दिेहि बोथोराबो बुहुत मोजां बेबायदि। गरमबो नङा गुसु नङा बेबायदि मोजां दिनै जिरायना थानो हानाय जादों आरो नोंसोरनिसो माबायदि बोथोरफोरा?
औ बोथोराथ' बिदिनो नोंथां सान्दुं बारा गैया माने गरमफ्राबो एसे खम आरो अखाबो गैया दोमैलु आरो बार बारगासिनो।
ओम अब्ला नोंथांदों। कल खालामनानै लोगो मोननायखाय हामबाय होनदों बे समाव थांदों मोनसे बिसयनि सायाव सावरायनो सानबाय आंबो आरो बे बिसयनो जाबाय आखाइजों बानायनाय माखासे मुवाफोरनि सायाव आं गुसुङै बावोन नोंथां सावरायनो सानबाय बे समाव नोंथाङा सम होनो हागोन ना? ओम दे ओरैनो आखाइनि हाबा होनबाथ' जोङो बुहुद बेबायदि हाबाफोरफोरखौ मिथियो नंगौना नङा?
औ नंगौ नोंथां औ।
नाथाय जेरै जेब्ला जोङो गोदोनि दिननि मानसिफोरफोरखौ नायो। आखाइनि हाबा हामबा बिसोरो गासै न'खरनि गासै नांगौफोरखो लोगोसे गाननाय जोमनायसिम बिसोरो मा खालामना सोलियोमोन गाव गावनि आखाइजोंनो बिसोरो बनायनानै मावनानै सोलियोमोन ने
औ नंगौ औ
जेरै जोङो आबै आबौनिफ्राय नुनो मोनो। बिसोरो मा बनायोमोन गासै बुस थुरफोरखौनो नांगौफोरखौ बिसोरो बांसिन माने बजाराव मोननाय बेबायदि आरो मेसिनफोराव बनायनाय बुस्थुखौ बाहायामोन।
औ नंगौ नंगौ।
मानो होनबा जेरै जेखाइ, खबाय बेबायदिनो दाला बेफोरखौ बिसोरो आखाइजों बनायोमोन। आरो बेबायदिनो जनायफोरखौबो स दि बेबायदिनो मुरा गासिखौबो बिसोरो मा गावनो बानायजोबोमोन।
ओं
बेबायदि बेडनिफ्राय बिसोरो मा बनायोमोन बेबायदिनो चियारफोर बनायोमोन। आरो लोगोसे औवानिफ्राय बेबायदि मुरा बहुद मोनसे नेचारेल बुस्थुफोरखौ बिसोर बनायोमोन आरो
औ नंगौ नों
आरो जोङो खोनानो मोनो जे जायफोरा बेबायदि औवानि बानायनाय आरो बेडनि बानायनाय बेबायदि दंफांनि बानायनाय स बाखिफोराव इसारफोराव जयै बिसोरो जेबो बेबायदि माबा मोनसे मा होनो देहानि साइड इफेक बेबायदि प्रब्लेम जानायखौ नुनो मोना आरो जोङो।
औ औ नंगौ।
दायो बेबायदि गोदान बेबायदि दिनैनि आथिखाल मुगायाव मोनसे जौगानाय बेबायदि सोलायनाय मुगायाव मा गासिखौबो जों मा मोननो हायो प्लास्टिकनि
प्लास्टिकनि मोनो औ।
जेरै जनायफोराबो प्लास्टिक सियार आरो बेबायदिनो सफानि ओंखाम जानायफोराबो प्लास्टिकनि थोरसि नंगौना नङा?
औ नंगौ।
प्लास्टिकनि थोरसि आरो हाबाफोराव थांबाबो बेबायदिनो माबा मोनसे प्रग्राम मिथिंफोराव थांबाबो बेबायदिनो प्लास्टिकनि गिलासफोराव बेबायदिनो गोबां बेबायदि मा होनो दानि दिननि बुस्थुफोरखौ जोङो बांसिन प्लास्टिकनि नुनो मोनो। नाथाय सिगांनि जोंनि आबै आबौमोननि दिननिखौ नायबा जों नुनो मोनो जे बिसोरो गासैखौबो आखाइजोंनो बनायोमोन आरो जेरै जों नुनो मोनो जों मिथिनो मोनो जे मानसिफोरा दानि दिनाव बांसिनानो बेबायदिनो सोरबाया प्रेसार स्ट्रिक जादों सोरबाया मा होनदों पेरेलाइस जादों सोरबाया सिं सानाय सोरबाया बेबायदिनो गोबां प्रब्लेमखौ जोङो हाइ प्रेसारफोरखौ जों नुनो मोनो बेफोर गासैखौबो जानायनि मेन जाहोनखौनो बांसिनानो बेबायदि बुङो जे प्लास्टिकनि बुस्थु बाहायनायनि थाखाय होननानै बुङो।
औ नंगौ।
आरो गोबां बेबायदि मानसिफोरानो जायफोरा बिरि सोबा सिगारेट सोबा जुमाय लोङा बिसोरखौ मा बे बिसोरखौबो टिभि बिसोरखौबो केन्सार बेबायदि जानाय बेमारखौ जों नुनो मोनो, नंगौना नङा?
अ नंगौ नंगौ औ।
दा बेफोर गासैबो जानायनि जाहोनानो जाबाय बर्थमानाव गासै बुस्थुफोरानो प्लास्टिकनि एभेलेबेल जेब्ला जोङो दुखानफोराव थांगोन फास्ट फुडफोरख जाहैगोन बेफोर गासैबो प्लास्टिकनि बुस्थुआव होजोबो।
औ।
आरो बेफोरनि गेजेरजोंनो मा जोंनि माखासे देहायाव बेबायदि खहा जानायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ नंगौ।
दा आंनि मानसिफ्रा आखाइनि आखाइजोंनो बनायनानै बेबायदि बेडनि सियारफोर मुरा फोर दंफांनि बेबायदि मा होनो सकिफोरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ।
आरो बेफोराव जबा मानसिया नोंगौ कम्फर्टेबोल नङा बियो मानसिनि थाखाय नाथाय मानसिनि देहानि थाखाय बुहुत मुलाम्फा गोनांं बेफोरो। आरो जेब्ला जों दाबो नायबाबो नुनो मोनगोन गिदोर गिदोर बेबायदि माबाफोराव सुप्रिम कर्टहाय बेबायदिनो माबाफोराव कर्टफोराव जोङो नुनो मोनो जे गिदोर गिदोर मानसिनि जिरायनायखौ माखासे माबाफोरफोरखौ जोङो दाबो दंफांनि सियारखौ जों नुनो मोनो नंगौना नङा?
नंगौ नंगौ औ।
फोराव दंफांनि सियारखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो कर्टफोराव थांबा जों नुनो मोनो बिसोरनि जिरायनाय गासिबो सियारफोरखौ जग्राफोरखौ मा होनो दंफांनिखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
आरो बेफोरो जोंनि देहानि थाखाय बहुद मोजां। जोंनि थाखाय आरो बुहुत मुलाम मुलाम्फा गोनां मानो होनबा बेफोरखौ बाहायनो हायो बा जोङो जोंनि देहायाव माखासे नेचारेल बेबायदि मा होनो प्रमानखौ जोङो मोननो हायो।
औ नंगौ।
आरो जेरै सिगांनि मानसिफ्रा मा खालामना बाहायोमोन गाननाय जोमनायफोरखौ बेबायदिनो इन्दि खुन्दुंनि नंगौना नङा?
औ नंगौ।
लाथा एम्फौ फिसियोमोन। लाथा एम्फौ फिथिनानै मा खालामोमोन बेबायदिनो मुगा एम्फौ बेफोरनि फिथोबखौ मा खालामोमोन गावनो आखाइजों खुन्दुं बनायनानै आरो बेखौ गानोमोन आरो दानि दिनाव जों नुनो मोनो गासिबो माखासे मेसिनजों दिहुननाय फे ट्रिफोराव बहाइन बनाय बनायनाय बेफोर बुहुत गस्लाफोरानो मानसिखो मा मानसिनि गरमखौ बां सिन खालामो। मानसिनि गरमखौ आरो मानसिनि देहाखौ बांसिन गरम बेबायदि प्रेसार होयो नाथाय बेफोर जिफोरा मानसिखौ मा खालामोमोन थान्दा खालामोमोन गुसु खालामोमोन आरो मानसिनि गोलोमदैफोरखौ बियो सोबना लाजोबोमोन।
औ नंगौ नंगौ।
दा बेबायदि माखासे आखाइजों बनायनाय बेबायदि बुस्थुफोरखौ जोङो। हायोबा दाबो बाहायफिननाया जोंनि थाखाय मोजां होनना आं सानो।
औ नंगौ नोंथां। बाहायनांगौ।
आरो बे समाव नोंथाङाबो फंनैसो होननो हागोन नामा। बे आखाइनि बनायनाय हाबाफोरनि बागै।
औ नोंथां हागोन। ओ नोंथाङा बुंनाय बाथ्राफ्रा गासैबो नंमारगौ। गोदोनि समाव जों जोंनि सुबुंफोरखौ नायोब्ला नङा होमबा गोदो गोदाय जोंनि हाजो। आजै आजौमोना आखाइजों गोबां मुवा जिनिसफोरखौ जों बानायनायखौ नुनो थाङोमोन नोंथां।
उम उम।
गोदोनि समावथ' जोङो नायोब्ला नङा होमबा जिरायनो थाखाय। जोंनि ओ आजै आजौमोना। औवाजों बानायनाय सियार बिदिनो मुरा गोबां बायदिसिना जिरायग्रा मुवा। बा ओ नांगौ जानाय मुआ सानद्रि दाला बेफोरखौ जों औवाजों बानाय बानायना मोननो हानाय जायोमोन आरो
उम उम।
औ जोंनो नांगौ जायो नालाय ओमफ्रायथ' बेराफारसेथि जोंहा जुलिफोर जायोमब्ला नङा होमबा हाबा जायोमोनब्ला गामि ओनसोलफोराव जों बेबायदिनो प्लास्टिक बुस्थुफोरखौ जोङो माने बाहायनाय नुनो मोनामोन। जों औ जोंनो ओंखाम जानो थाखाय खायबा द आथिखालाव जोंनो प्लास्टिकनि दिडिस होननाय जायो नोंथां। नंगौना?
उम।
जों बे प्लास्टिकनि प्लास्टिक दिसनि अनगायै जों बै समाव आजै आजौमोनना थालिर दनानि थालिर दनाखौ औ बेखौ जिरनानै जोङो बेयाव ओंखाम जानाय जायोमोन। बे थाखायबो मोजां जायोमोन आरो बै समावहाय दानि दिनाव जोङो नायनो थाङोब्लाथ' गासै हाबा। बबेबा खामानिफोर जायोब्लाबो नङा होनबा सोर ओबावबाफोर आलासि जानो थांबाबो जोङो प्लास्टिकनि दिस आवसो बांसिन जाहोनायखौ नुनो मोनो आरो। आरो बेराफारसे दै लोंनायनि बेलायावबो नङा होमबा साहा लोंनायनि बेलायावबो जों गोदोनि समाव जोङो औवा माबा दानस'नानै जोङो औवाखौ दानस' माने बेयावनो जोङो दैफोरखौ लोंनाय जायोमोन। औ औवा हासुुंआव
दा जोङो मायाव लोंनाय जायो। जोंनि बे साहा दैफोरखौ जोङो प्लास्टिकनि गेलासजोंसो लोंनाय खौ जों बांसिन नुनो मोनो नोंथां।
उम नांगौ नोंथां।
बहाबाफोर हाबा हुखा जायोब्लाबो जों प्लास्टिकनि गिलासावसो दैयै लोंनाय साह लोंनायखौ नुनो मोनो आरो।
उम उम।
नंगौ गोदोनि समाव बिदिनो गोबां सुबुंफ्रा जों आखाइजों बानायनानै माने गोबां मुवा बेसाद बानायोमोन। जायनि थाखायबो गोनांथारमोन नङा होबा देहा जोंनि देहाखौबो माने गोगोमै लाखिनोयोमोन बे बेफोर जिनिसफोरा दा आथिखालाव प्लास्टिक बुस्थुनि बानायनाय चयार दाइनिं बेफोरबायदि जिरायग्रा मुवाफोरखौ। बा जाग्रा मुवाफोर जाग्रा मुवाफोर होननो थाखाय जोङो प्लास्टिक बाहायनायखौ माने गोबां नुनो मोनो आरो जों हटेलफोराव थाङोब्लाबो जोंनो प्लास्टिकनि गिलासाव दै लोंनो होनाय बा प्लास्टिकनि दिसाव जोंनो जाग्रा मुवा होनाय नङा होमबा
उम उम
बेफोरबायदि माने प्लास्टिक बुस्थुआव जों जायै जायै माने जोंनि सुबुंनि देहाफ्रा माने मा होनो बेराम आजारफोर माने थाबैनो जायो आरो
ओ ओ नंगौ नंगौ
टिक बुस्थुव जों माबा मोनसे गुदुं मुवाफोर जायोब्ला बे प्लास्टिकनि माबाया मैलाया जोंनि देहायाव मोनहैयो आरो नङा होमबा जायनि थाखाय जोंनि देहाफोरा माने गोबां नांगौनि माने गाज्रि गेसफोरखौ बा मुवाफोरखौ जाहैनाय जायो।
उम
दा जोङो बेफोरबायदि गोदो आजै आजौमोना बानायनानै गालांनाय बा फोरोंनानै गालांनाय बेफोरबायदि मुवा बेसादफोरखौ जोङो ओ गोदान नङा होमबा इयुन जोलैफोरा सोलोंफिननांगौ आरो
उम उम नंगौ नंगौ
माने गोदान गोदान सुबुं नङा होमबा इयुन जोलैफोरा बेफोरबायदि खाम खामानिफोरखौ मावनो रोंला बा माने द मा होनो रैखाथि खालामना दोननो रोङासै नङा होमबा नोंथां।
ओ ओ
औ दा बेफोरबायदि रोंगौथि गोनां सुबुंफोरा आथिखालाव एसेबां गैबावला ओ दा बे समावनो जोंहा सोलोंनायनि एसे खाबु दंबावो बेफोरबायदि मानसिफोरनिफ्राय एसे माने ट्रिक्सफोरखौ लानानै बा सोलोंथाइफोरखौ लानानै जोङो बानायफिननो हायो आरो बा रैखाथि खालामफिननो हायो नोंथां।
उम उम
औ दा जोंहाथ' लायरायनांगौ समा नोंथां जाबायानोसै
ओ जाबाय जाबाय ओ ओ ओ
नोंथांजों बे आखाइजों बानायनाय मुवा बेसादफोरनि बागै लायरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां नोंथांनिफ्रायद गोबोद जोबोद माने नांगौखिनि माने फरमेसन बा नंङा होमबा गोनां जानाय बाथ्राफोरखौ लायरायनो मोन लायरायनानै माने सोलोंनो मोनबाय नोंथां नोंथांनिसिम साबायखर बावहरबाय।
उम दे अब्ला जोंहा समजों लोगोसे जाबाय आरो बे समाव जोङो दिनैनि बे गुसुं सावरायनाय बेसाङावनो दोनथनोसै ने
औ नोंथां जागोन
ओ दे दे